ओ हेल' नोंथां खोनादों ना अ ओमबा दा बे समाव नोंथाङा ओ सम मोनगोन ना नोंथां रायलायनो?
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन
औ अब्ला जोंनि बर'फोरनि ओ जानायनि बेला आरो मुलि मैगं मुलि मैगं थाइगंनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां सार
औ अब्ला आंनो एसे फोरमायहरग्रोनोसै नोंथां
औ दे नोंथां
औ जोंनाव मुलि हारिनि मैगं होननानै बुङोब्ला जोङो इस जि फोथाराव एबा दुब्लिफोराव मोननाय बिदिनो बबेबा दैमा सेर हाब्रांनिफ्राय जोङो जिखांनानै लाबोनाय बैफोरखौनो जोङो मुलि मैगं होननानै बुङो।
औ
दा बैफोरो जाहैबाय जोंना मुलि मैगं होनोब्ला जोंना थाबाय माना मुनि सिंग्रि
औ
मान मुनिफोरखौहाय जोङो बिदिनो ओ जोङो बेखौहाय गोथाङै मोनायाव सोमना दोननानै जोङो ओ फुङाव लोङोब्लाथाय जोंना उदैया साफा जायो होननानै
नोंगौ
जोङो बुङो बा जोङो लोंबोगासिनो आरो बिखौ नुबोदों आरो बेखौहाय जोङो माना मुनिखौहाय जोङो आलुजों बा जोङो बेखौ आलु दाउ बेफोरबायदि ओंख्रिफोरावबो जोङो होसननानै जोङो। ओ एसे बिदैखौ जोङो जाला लोंनाय बेफोरावहाय जोङो बाहायनो हायो आरो थिग बेफोरबायदिनो जोंङो सिंग्रि सिंग्रिया जानो एसे खैसिब बिदिनो बेखौ जोङो दैसा सेरबा हाब्रांफोराव जों बेखौ मोननाय जायो।
औ
ओ आरो बेनि अन दायो दङ जोंहा आरो खिफि बेन्दों खिफि बेन्दों बेफोरखौबो जोङो जायो जेरै बे खिफि बेन्दोंआ जोंना एसे गोखा जानो
औ
आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां दङ बिदिनो थाराय गाज्ला आरो सबसिनि ओ बुरि थखन बेफोरबायदि गोबां मुलि मैगंफोर दं आरो। दा बैफोरखौहाय जोङो संनानै जायो आरो जों बैफोर मुलि मैगंफोरखौहाय ओं जानायाबो गोनांथि बेबायदिनो जोङो। ओ बेफोरबायदिनो जोङो जे जोङो जोंनि बैसागो फोरबोनि जोङो जे संख्रान्ति दिनावहाय जों मैगं थाइगं जायोना? ओ बैहायबो जोङो माखासे खांनाय बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो बे जानाय बैफोरावबो मुलि मैगंफोरा बेफोरनो आरो जेरै दङ जोंहा ओ दावफेन्दा बेफोरबायदिनो खेरादाफिनि जि खांनानै मोननाय जोंनि मैगं थाइगं बेफोरनो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय जोबोद मोजां बा मुलि होननानै बुंनो हायो आरो। औ दा नोंथांनि ओनसोलफोरावबो ओ बेफोर मैगंफोरखौ मोननो हायो नामा? आरो मुलि मैगंनि सोमोन्दै नोंथांखौ एसे फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरबाय‌।
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि गेजेरावथ' जों माने बुंनो नांगोन जे जोङो बा बर'फोरा जोङो नायगिरनानै हाग्रानिफ्राय नायगिरनानै जानाय मैगंफ्रा माने मोनफ्रोमबो माने ओ मोनफा मोन ओ माने गाव गावहा माने मुलि मुलियारि गुन गोनां होननानै जोङो बुंनो नांगोन आरो। जेरै जोङो खिफि बेन्दों
औ
बियोबो बेबो मोनसे मुलि मुलिनि गुन थानाय मोनसे मैगं। जों बेजों बेखौ जोङो बायदिसिना जायोब्ला जोङो बेखौ रदबनानै जानाय। बा ना बेदरफोरजों जोङो रदबनानै जायोब्ला जोंनि उदैफोरनि प्रब्लेम बा उदैफोरनि माबा मोनसे जेंना जायोब्लाबो जों बेखौ जायोब्ला आ राम मोनो होननानै जोङो फोथायो बा मिथिनानै मोनो लोगोसे आरो जोङो उसुमै एबा ओ जायखौ जोङो जोरेमा होनो जारि
औ जारि जारि औ।
औ बेखौबो जोङो बेबो मोनसे ओ मुलि हारिनिनो। जेनेबा मुलिनि गुन गोनां उम बिफां बा मैगं। जोङो बेखौ गगा मोननाय बा माबा ओ गोदो गारामाफोराव जोङो खोलाबनाय बोरैबा जायोब्ला जोङो बेखौ बानलु गोसा बा बि दिनो ओ मा बुङो गलमरिसफोर होदेरनानै जोङो बालु गोसा खालामनानै दाउ दाउसा फिसाफोरजों जोङो जुदि बिदै खालामनानै लोङोब्ला जायोब्ला जोंनि ओ लोमजाज लोमजाज्रो जानाय लोमजाज्रोनाय एबा जोंनि गारामा उम खालाबनायफोरा माने स्रां मोनो आरो ना बेफोरबायदि बे मुलि बेखौ जायोब्ला आरो जोङो मोननो हायो जे ओ जेरै बे नोरसिं बिलाइ बे नोरसिं बिलाइआबो बेबाय इदिनो माखासे हाबायाव जों गगा मोननायफ्राव जोङो बेबायदिनो बेदरफोरजों बा बिदि दाउसा फिसानि बेदरफोरजों जोङो मोजाङै। ओ बानलु गोसा बा बेबायदिनो गलमुरिसफोर होनानै जोङो जुदि जायोब्ला बेबायदि स्रां मोनो आरो। अ बेनि अनगायै आरो जोङो जोङो मा होनोमोन बेखौ ओ
बेनि मुंखौ आं बावगारबाय जेनेबा आरो बेफोरनि अनगायैबो जोङो बै लाफा सायख' फोराबो औ बेफोरबो बुंनो थाङोब्ला बेफोरबो मोनफा मोनबा गुन गोनां आरो मानोना ओ हाग्रानि मोनफ्रोम मैगङानो जोंनाव एसे एनै गुन गोनां बेफोरबायाददिखौ जोङो मोननो हायो। उम बिनि उनाव ओ नोंथाङा एसे ओ फोरमायबावनो हागोन नामा बेनि बागै मा मा मैगंफोर दङ जेनेबा मुलि हारिनि मुलिफोर
औ हागोन नोंथां।
औ
औ दा मुलि मैगं होनना बुङोब्ला जे जोंना बेखिनियानो आरो गोबां जोङो बुंस'हायै जोंनाव थाबावो जे जोंनाव बेहाय दङ बिदिनो जोङो माखासे जानला लोंनाय बायदिसिनाफ्राव जोङो होयो। जे जोङो माबानिफ्राय मोनो ओ फस्ला थालिरनिफ्राय बेफोर जोंना मुलि ओ दायो आरो जोंनाव एसे आं जा मोनथिदों आरो जोंनाव जों मा फुजाबाथाय एसे मोजां जायो मआ मा मोनसे बिदिनो खिन्थााहरनो सानदों आरो
औ औ।
जेनेबा दा जोंनावहाय पुरिथखन होननाय दङ। बे बेदर थाङो आरो सबसिनि बेफोर बेदरफोरखौ देग्लिनानै आ जुदि बेखौ सोमनानै बै थाल मिस्रि होननाय दंना
औ।
बेजों लगायनानै बेखौहाय हरसे सोमनानै अखानायै बेखौ थाल मिस्थिखौ होना अफिस सोमनानै जुदि लोङोब्ला
औ।
जोंना बेबायदिनो मा होनो बै बिन्दि सर जानाय जे हासुुबाथाय आलौनाय।
औ।
औ बेयो माने जोबोद मोजां हामो आरो। लोंबानो एकदम गुदैखौ गुसु मोनगोन आरो
नांगौ।
लोगोसेनो नोङो हासुनायाबो क्लियार जागोन मोजाङै बेराय हागोन आरो
औ।
आरो जोंनावहाय दङ आरो जोंना खिफि बेन्दों जेरै
नंगौ।
औ बेखौहायबो जोङो ओंखाम उखैनायाव ओ ओंखाम फैदों नङा उदै सानाय एसे गगा मोननाय बेफोरावहाय जोङो बेखौहाय ओ आलुफोरजों बेखौहाय एवनानै जायोब्ला जोङो मोजां मोनो बा जोङो उदै सानायफोराहाय हामो आरो बाग
खिनाय जानाय बैफोरो बेखौहाय जोङो गोथाङैबो बाथोन देनानै जोङो जानो हायो। आरो बेयो थैनि थाखाय जोबोद मोजां।
औ।
मैगं आरो गासिबो मैगंफ्राथ' मोजां जोबोद मोजां खिन्थु जोंहा बे खिफि बेन्दोंआ बेयो बेफोरबायदि बेरामफोरावहाय जोबोद मोजां आरो।
नंगौ नंगौ। औ नोंथां ओमफ्राय आरो जोङो बै ओ माबा बुङो? मोदोमफुल मुदुफुल ओ बे बिनि थायजेनाय बे फिसा गोरलै फिथाइखौबो जोङो माने आङो माने नुबोदों आरोना गोदो आबौमोनखौ ओ माने
औ।
मुलि महरै बाहायनाय बेखौ जुदि
औ।
बे गेस्ट्रिक जानाय समाव माने गेस्ट्रिक बाङोब्ला बेखौ जुदि ओ बिदिनो बिगुरजों जाबजों बे फिसा गोरलैखौ जुदि जानानै होयोब्ला गेस्ट्रिकआ खमायो होननानै बुङो आरो। माने नाथाय बियो जोबोद गोखा जायो। आरो आरोना बे गोरलै समाव बे मुदुफुल फिथाइया बेखौबो माने जायो आरो ओ गेस्ट्रिक जानाय बारियोब्ला बा जायोब्ला जायो आरो जायोब्ला खमियो होननानै ओ बिसोरो फोरमायबोदों बा बिसोर आं जानायखौ नुनो मोनदों। बेबो मोनसे अ माने मुलि आरो ओमफ्राय आरो जों जेरै मान मुनियाबोथ' जोंनि थाखाय ओ
औ।
मुलिखा जेरै मोननै मोननै जाथ मोननो हायो। जोङो गिदिर मोनसे ओमफ्राय माना मुनि फिसा मोनसे बियो मोननैबो माने जोङो बै ओ फिसा जाद मोनसेखौ जोङो जुदि ओ देग्लिनानै बिनि बिदैखौ लोङोब्ला जोंनि उदैनि माखासे जेंनाफोरा ओ हामो। एबा ओ बिनिफ्राय एसेबाबो रेहाय मोनो होननानै जोङो ओ मिथिगौ आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ बाहायोबो एबा जोङो जायोबो। ओ लोगो आरो जोंना बेखौ माना मुनिखौ जोङो बाजि एवनानै जायोब्लाबो जोंनि देहानि थाखाय मुलाम्फा होननानै जोङो मिथिगौ आरो। बेबायदिनो जोङो
औ।
औ बाजि एवनानै जायो बा जोङो बे मागो समाव जोङो अमाफोरजों ओ अमा बेदर फोरजों बा अमा बिबुफोरजोंबो ओ जानायखौ नुनो मोनो आरो बा जायो जोङो।
औ
बेफोरबायदिनो माने ओ गोबां रोखोमनि दंबावो नङा होमबा जोंनि गेजेराव माने बेबायदिनो माखासे माने माखासे ओ बेमारनि बेरामनि मुलिफोरानो जोंनियाव दंजोबोबा मिथिजोबखागौ आरो बेखौ जोङो हाग्रानिफ्रायनो नायगिरनानै मोनजोबो। मुलिफोरखौ ओ नाथाय आथिखालावसो एसे खमायलांबाय आरो माने गोदोनि सुबुंफोरा बांसिन मिथियोमोन औ आथिखालनि गोदान सुबुं फ्रा माने मिथिनो थांला बारा लोगोसे आरो हाग्रा बंग्रायाबो खमायलांबाय नायागिरना मोननो
ओ थाङा आरो थान जाबाय बेफोरबायदिनि थाखायनो बैफोर सिनायला बा बावगालां हमनाया जोंनि गेजेराव फैदोंसै आरो ओमबा थां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय।
औ औ दे नोंथां दे।
औ दे नोंथां